औ
नोंथाङा फ्रि ना नोंथाङा फ्रिमोन ना औ?
फ्रि
आं नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय ना?
औ जाखांबाय नोंथां।
मा ओंख्रिमोन नोंथां?
आङो जोगोनार बिजौ एवनाय आरो दालि ओंख्रि जादोंमोन नोंथां।
खोब गोथावआनो माथो नोंथां।
बेफोरदिनो नोंथां
औ
नोंथाङा फ्रिमोन ना?
औ फ्रियैनो दङ आङो।
नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना आङो मोनसे मोनसे मोन फरायनायनि बागै सोमोन्दै आं एसे रायलायनो लादोंमोन आरो।
अ दा एकदमबारे थारैनो हागोन नोंथां दे। खुब गोजोननाय मोनो आं बेफोरबायदि सावरायनानै औ औ दे दे जागोन दे।
औ आवगायदोनिसै बिदिब्ला ने जोंनि भारत हादराव जेन फरायनायनि आवगायनायनि बागै जोङो मोननो हायो दे जोङो लाइमोनफोरा माखासे लाइमोनफोरा जों नुनो मोनो जोंनि मेगननि नोजोरावहाय जेन मारै बिसोरो गाज्रि लामायावसो थांगासिनो दं । बिदिनो गोबां सुबुं फोरा बरबाद जानायखौ नुनो मोनो जों जेन गोबां सेंग्रा सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां गावसोरनि लाइफखौ जिउखौहाय बिसोरो गावसोरनि खहा खालामनानै लानाय नुनो मोनो जों सेंग्राफोरखौ द्राग्स लानाय आथिखालावथ' सिख्लाफोरखौबो जों ड्राग्स गान्जा बिदि बायदि बायदि लानाय जों नुनो मोनो ।
एकदमबारे नंगौ नंगौ नोंथां लासै आथिखालाव औ औ ।
दिनो जों बरबाद जानायखौ नुनो मोनदों आरो आरो बिदिनो गोबां फरायनायखौ गारनानै गोबां बिदिनो खामानि मावहैलाबायदों गोबां बिसोरो माने दैज' होननाया गैला आरो आथिखालनि सुबुंफोरनियाव
उम नोंगौ ।
बिदिनो जों मारै जों राहाखौ लानांगोन बेफोरनि बागै सुस्रांनो थाखाय जों बेफोरखौ एसे जों मोजाङै राहा लानांगोन आरो मोनसे गोख्रों राहा लानांगोन बेफोरनि बागै
औ औ औ बेथ' नंखागौआनोखा।
बिमा बिफायाबो औ नंगौ जेन बिमा बिफायाबो उन्दैनिफ्राय मोजां गियान होयो।
औ।
फिसाफोरखौ थाल लायो। जेन फरेस थालियावहाय थोनहरो सोलोंथाइ लानो थाखाय। आरो मो मोजां गियान होयो बिमा फिफ बिफाफोरा मानोना गिबियावनो बिमा बिफानि सायावसो सोनारो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां बेथ' नंखागौ औ।
राहा लानांगोन आरो बिदिनो बिमा बिफा आरो जों फोरोंगिरिफोराबो गोबां बागै बिदिनो फोरोंनांगोन आरो फरायसा फरायसुलिफोरखौ
औ।
बिदिनो गोबां जों राहा लानांगोन जों नुनो मोनो जोंनि आथिखालावहाय जोंनि न' खाथिफोराव जों नुनो मोनो गोबां बिदिनो गुलाय गुजाय गोबां गोलैसोनानै दं आरो बिसोरो जेन मोनथियो जेन जोंनि हारि माहारिफोराबो दावबाय लाङो ।
औ।
जोंनि आसामावनो जों नुनो मोनो। गोबां
औ।
हा औ।
उम उम। नंगौ नोंथां औ औ दाथ' आथिखालाव जोङो लाइमोन होनना बुङो ब्ला गोबांथार जोङो सोलोंथाइ लाया गारानो माने इन्जयमेन्ट नङा होमबा। जिउनि रंजानायखौसो जोङो बांसि लानायखौ जों नुनो मोनगासिनोसै आरो बेथ' नंखागौ मेगननि सिगावनो जों नुबायबो थाखादों दा बेफोरबायदि रंजा बाजाजों थांबाय थायोब्लाथ' सानसे समाव निस्सय गावजों लोगोसे हारि जाथियाबोथ' माने ओ गोग्लै खैफोदाव गोलैहैगोन आरोखि मानो होनना बुङोब्ला दिनै नों सोलोंथाइ लानाय माने मा बबेबा हारिया जौगानाय नङा होमबा। बा हादोरा जौगानाय औ दा बेनिखायनो गुबैयै जोङो गावखौ दालांनोब्ला सोलोंथाइखौ मास बि गोनांथार होननानै जों सानना लाग्रोनांगोन आरोखि। मानो होनना बुंब्ला सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' जों जिउआव दावगानोनो हाखानाय नङा होमबा। दा जों दिनै सोलोंथाइ लाया गारानो गासैबो बिथिङावनो जोङो जिउनि मोनफ्रोमबो बुब्लिसिम ओ रंजा बाजा थ' जों अराय सम थैजासिमबोथ' जों थांनो हाबाय थायाना नङा होमबा औ दा जोङो सोलोंथाइ लायोब्लासो जोङो जिउनि गोदान गोदान माखासे सानखांथाइजों जिउनि माखासे गोदान गोदान ओ खायदा बायदाजों जोङो सोलिलांनो हागोन नङा होमबा दा जोङो प्रेजेन्ट टाइमाव जों लाइमोन समावहाय जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ जेरैबायदि जाहोदों लोंहोदों नङा होमबा जिउनि उननि आद्रा समावथ' जोंखौ बिमा बिफाजोंथ' जों अरायसम थाबाय थानो मोना बा हाया नङा होमबा सानसे समाव नोंबो बिमा बि फ्रा जाहैगोन अब्ला जों बै उननि समावहाय जों मा खालामनानै जाहैगोन नङा होमबा दा नैबेखौ बेखौ नोजोर बोयो ब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा दा खुब सांग्रां जानाया मोजां आरो खारन मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि समावहाय बिगियाननि जुग बा दा बिगियाननि जुग होननानै बुङोब्ला जों दिनै मोनफ्रोमबो आगानफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै ओ सोलोंथाइ गैया सारा जों जेबो खौनो जों मावनो हाया दिनै नोङो सोलों थाइ लानायनि गेजेरजों साखरि बाखरि बेखौल'थ' जों बुंनो हाया नङा होमबा सोलों थाय लानायनि गेजेरजों जोङो साख्रि बाख्रि गैयालासिनोबो जों आथिखालावहाय सोलोंथाइ थायोबा जिउ खुंनो हासै। जेरै जोङो आबाद माव नङा होमबा आबाद मावोब्लाथ' जोङो दिनै सोलोंथाइ गैयाबा जोङो आबादखौ माबोरै मावनो। दिनै बबेबा मोनसे आबाद मावनो थाङोब्ला जोङो मा आबादखौ मावोब्ला बबे समाव मावोब्ला नङा होमबा जोङो बां सिन मुलाम्फा गोनां जागोन आरो बै खौ मुलाम्फा गोनां खालामनोब्ला जोङो बिनि सायावहाय मा मा होनो नांगौ नङा होमबा, बैफोरखौथ' जोङो मिथिथारनाया गोनां ना नङा होमबा, बैफोरखौ मि मिथिनोब्लाथ' जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों मिथिनो हागोन नङा होमबा, त बिनिखायनो आंनि साननायावहाय बा आंनि मोनदांनायाव जोङो सोलोंथाइ गैया सारा जोङो जेबो मोनसेबो मुवाखौनो जोङो ओरैनो मावनो हाया आरोखि दा मावोब्लाबो जोङो बैनिफ्राय नांगौसि सेबांनि फसल बा फिथाइखौ जों मोननो हानाय नङा बा हयथ' जोङो ओ साक्सेसबो जानो हानाय नङाखौ आं माने नुहुरो आरोखि थ' बेनिखायनो जिउनि मोनफ्रोमबो खामानियावनो बा जिउनि मोनफ्रोमबो आगानावनो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय मस्ट इम्परटेन्ट होननानै आं सानो आरोखि।
औ
थ' बेफोरबायदिनो जोंहा दिनै सोलोंथाइया जोंनि जिउआवहायथ' गोबांथार बिहोमा होगासिनो दंखायो नखा नङा होमबा? दा जेरैबायदि सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो बुहुम बिखायावहाय जोनोम मोनदों बे बुहुम बि खा निफ्राय जोनोम मोननानैबो जोङो दिनै गुबुन गुबुन ग्रह नखथ्रफ्रावबो थांनो हानाय जोंहा खेपासिटि जादों अखाफोर थाङो जोङो नङा होमबा? बृहस्पति ग्रह'फोराव थाङो जोङो बे मानि सोलायि जादों सोलों थाइनि गेजेरजोंसो जादों नङा होमबा सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों दावगानो हादों।
औ
दिनै जोङो आथिखालनि लाइमोनफोरखौ नायोब्ला नङा होमबा दा बांसिनै सोलोंथाइखौ गोसो होआबालासिनो जोङो मायाव थाङो बांसिन इन्जयमेन्टखौ जों थांनाय नुबायगासिनो दं आरो कि स' बैफोरबायदि बिथिंजों जोङो बांद्राय गोजोमनानै थायोब्ला सानसे समाव जोंनि लाइफआ माने बिराद खोमसि बेवहाय गोलैहैगोन आरोखि, थ' बेखौ आं नुहुरदोंमोन त' बिनि सायावहाय नोंथांजों माखासेफोर आगोर बा राहा लामाफोर दं नामा? जाहाथे माने लाइमोनफोरा बेफोरबायदि ओ रंजा बाजाजों थाङालासिनो ओ जिउनि मोनसे दुब्लियाव होसोलांनो हानाय बायदि एमि औ औ औ दे।
आजिखालिनि लाइमोनफोरा आंनि हिसाबावहाय बिसोरो बिमा बिफाखौ एखेबारे माने गोबां मान होनांगोन बिसोरो बिमा -बिफानि गोबां खोथा नांगोन आरो बिमा बिफायाबो आरो उन्दैनिफ्रायनो गियान होनांगोन। बिदि खालामनो हामा बा बिदि माव मावनो हामा बिदिखौ होननानै जों बेफोरनि बागै गथ'फोरा बेफोरनि बागै खोथाखौ बुजिनांगोन आरो आरो बेखौ सोर बुजिहोगोन
दायथ' हिसाबै बिमा बिफायानो आरो जेखौ जों सेकेणड इसोर होननानैबो नैथि इसोर होननानैबो जोंङो मोनथियो। माबा होनो बिफोरनि औ गिबि गिबि जा होनानो बिमा जाबाय बिखौ रैखा खालामनाय आरो नैथियाव गावनि फोरोंगिरिफोरखौहाय मान होनांगोन। फोरोंगिरिफोरा जायखि जायखि फोरोंगिरियानो जाया मानो बे फोरोंगिरिफोरखौ मान होनांगोन फोरोंगिरिनि खोथा लानांगोन। अब्लासो जोंङो जिउआवहाय जौगानो हागोन। आरो अब्लासो जोंङो जिउआव डक्टर इन्जिनियारफोरबो जानो हागोन सोलोंथाइनि जुगिदै जों गोबां बिदिनो हाबाफोर मावलांनो हागोन जेरै हारिनि हारिनि बागै जों मावलांनो हागोन। आरि जौगाथाय बिनिबागै फोरों -फोरों‌ सोलोंथाइ-सोलोंथाइजों लोगोसेसो जों हायो मानो होनब्ला सोलोंथाइयासो गुदि।सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंङो हाया बेखायनो जों सोलोंथाइ बेखौहाय सोलोंथाइ बेखौहाय खोब सोलोंना लानायानो गाहाम आरो जोंनि थाखाय। मानो होनब्ला राव बो सोलोंथाइ गैयालाबानो जिउआवहाय रावबो देरगा जौगानो हाया ।
औ
जिउआवहाय बे-बेफोरबायदिनो आरो गोबां बिदिनो जिउआव हाय जों सोलोंथाइया गोनांथि आरो जेन मानसिफोरा सानो जिउआवहाय बिमा सोरनाबा बिमा फिफाया थायो माहाजोन धोनि जायो जेन बिसोरनि फिसाफोरा सानो जोंहालाय दंखायो जानो लोंनो थाखाय होनानै सानो आरो बिसोरो जों जोंहा फरायाबाबो जायो होननानै नाथाय बिदि नङा जों फराया फरायालाबानो थाबा जों मानसिफोरजोंबो थगायजागोन
बिदिनो आरो जों थगायजागोन गोबां बिदिनो जोङो रांखान्थियावनो होन राजखान्थियाव होन जों थगायजागोन आरो । मानो होनब्ला दानि जुगाव बिदि आरो । जायनो रोङा बेयो थगायजागोन दानि
थगायजायो औ औ ।
औ बिदिनो आरो ओमफ्राय गोबां जों बिनो मोननो हायो जाययानो फराय फरायाखै बा सोलोंथाइ गैया बेफोरबायदि मानसिखौ मोननो हायो जों गोबां बिदिनो गोबां खस्थ'जोंहाय रायजो दानो गोनां जादों आरो। जायानाखि जेन बिसोरो जाययानो सोलोंथाइखौ नाङा होननानै एरायगारदोंमोन बि सोरो गोबां जों सैनां खो नुनो मोनदों। गोबां बिसोरो हाजिराफोर मावनानै जानो गोनां जादों गोबां गावनि उदैखौ सुफांनो था थाखाय बिदिनो आरोखि गोबां बिदिनो जों नुनो मोनो आरो । दोनैनिया जाथ'बाय खोमा नोंथां जों औ गोबां रायलायबाय नालाय जोंबो समनिबो आंखाल जाहैबाय गोजोनथोंसै होमबा नोंथां।
दे दे दे हामबायसै नोंनिसिमबो अ दे।